हेल' नोंथां अ हेल' नोंथां
ओ दे खोनादो
अ-अ एसे मोजां जायगायाव थानानै सावराय।
ओ मोजां जायगायावनो दंखायो दे
औ दा इदिबा नोंथाङा मा मावनानै दं?
स्पिकारफोर होजागोना होजाया माबाखौ नायग्रोनि र' आङो दिनैसो हाबजेनदो नालाय
एख' होथ'लायनांला दे
ओ दे जाबाय दे
अ दा नोंथांना एसे दावराव जादों।
ओ जागायावनो दंखायो आं दलद दलद दंखायो होनदों आं।
औ दा बिदिनो जोङो नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांसिम।
ओ
औ दा इदिनो नोंथाङा मा मावनानै दङ?
दा ओरैनो बे ओरैनो बेलासिनि माने ओरैनो लामायाव जिरायना दं।
अ ओमबा नोंथां जोङो दा ओ जोङो मेगं थाइगंनि सायाव सावरायगोन आरो नङा ओमबा नोंथां?
ओ जागोन दे
औ दा जोङो ओं दा जोङो दैलां हिसाबै जोङो जोगोनार जोगोनार मेगंखौनो लानानै जों सावरायनोसै नङा ओमबा नोंथां?
ओ जायो ओं जाहैयो।
औ दा जेनेबा जोगोनार होनोबा जोङो जोगोनारखौ मा समाव मोनो मा समाव गायनांगौ बेफोरनि बादि जोङो सावरायलांसै नङा ओमबा? नोंथां औ औ दा जोङो फार्स्ट टाइमाव जोङो गिबि गिबियावनो जोङो सावरायनोसै जोगोनारखौ जोङो दैलाङावबो गायनो हायो मेसें बोथोरावबो गायनो हायो नङा ओमबा?
ओ जाद जाद जाद दं नालाय
औ जोगोनारा ओ मोननै मोनथामसो जातनि दङ आरो उम मेसेङाव गायजाग्रा आरो दैलाङाव गायजाग्रा। बिदिनो ओ जोगोनारखौ जोङो ओ खायसेखौ हायावबो जोङो गायनानै फिथाइ थायहोनो हायो आरो खायसेखौ जोङो बैसाङाव गायनानै बा अबा दंफाङावबो जोंङो मानबाय होनानै जोंङो बेखौ गायनो हायो आरो ओ नोंथां ओमफफ्राय दा बे जोगोनारखौ जोंङो जोगोनाराबो दालिम जातनि दङ बे फिसा फिसा जादखौ जोंङो दालिम जोगोनाद होननानै बुंङो आरो बेनिफ्राय एसे गिदिरखौ जोंङो माइसालि माइसालि जोगोनारबो थायो आसु जोगोनारबो थायो बिदिनो होननानै जोंङो मुं दोनलायनाय दंङो नङा होमबा औ औ आरो दानि दिनाव बै गामि जुग नालाय बिगियाननि आदबजोंबो जोंङो हाइब्रिद सिस्टेमखौबो जोंङो मोननो हायो आरो औ दा बे जोगोनारा खायसे खायसे समाव ओ बिदिनो जोंङो आबाद मावनानै बेजोंनो जोंङो रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो जोगोनारा फिथाइल' जाजाया आरो बिखौ मा बि बिजौखौबो जोङो बिलाइफोरखौबो जोङो जानो हायो आरो।
जानो हायो ओं
औ बे जोगोनारखौ जोंङो ओ ना बेदर बेफोरदिफोरजोंबो जोंङो जानो हायो लाब्रा एवनानैबो जोंङो जानो हायो फाजा एवनानैबो जानो हायो बिदि आरो नङा होमबा नोंथां ओ दा जोंङो जोगोनार फिथाइखौबो जोंङो फिथाइखौल' जाया जोंङो जोगोनारनि बिगुरखौबो एवनानै जानो हायो। बिनि बेगरखौबो जोंङो बाथोन देनानै जानो हायो नंङा होमबा मोनसेबो खोलोबानो गारजाया आरो जोगोनार फि औ बिनि थाखायनो जोंङो जोगोनार खेथिखौ ओ मावनानैबो जोंङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो नोंथां दा जेरै जोगोनार थाइसेयावनो जोंङो ओ केजि नैजि थामजि ब्रैजि बेफोरहालागै जोंङो थाइसे जोगोनाराव जोंङो रां आरजिनो हायो आरो फाननानै दा जोंङो गोबां आजिखालिथ' बिगियाननि जुग जाबाय नालाय बिगियाननि आदबजों जोंङो जोगोनारखौ आबाद मावनानैबो जोंङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो बिदिनो औ से बिगा नै बिघा थाम बिगाबो जोंङो गायनानै बेखौ जोंङो गोजान गोजान जायगायाव फानहरनो फालांगि खालामनो जोंङो हायो आरो
जेनेबा गोजां बोथोरफोरावबो माबा जायो जेनेबा दामफोरा बारा जायो गायना दोनो माबायोबा
औ औ बिदिनो नोंथां जेनेबा जोंङो बे जोगोनारखौबो जोंङो गोबां थाव जानाय ओंख्रि जेरावबो जोंङो होद लानानैबो जोंङो बे जोगोनारखौ जानो हायो आरो बेल' नंङा जोंङो दा जेनेबा थाइबें होनदो थाइबेंखौबो जोंङो नै दा दैज्लां दिनाव जोंङो न'खराव खेथि मावा होनबा नोंथां दा जोंङो थाइबेंनिफ्रायबो जोंङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो जोंङो दा दै्लां औ दैलां दिङाव जोंङो बे थाइबेंखौबो जोंङो थाइबेंखौ खायसे खायसे थायसेमबो होननानै बुङो आरो
औ औ औ
औ जोङो थाइबें होनो खायसेया बेखौनो थायसोमबो होनो थाइबेंआबो मोननै बेफोरबायदिनो जथायो खायसे बिगुर दोलानाय बै मोसौ थाइबें ना मा होनो बेखौबो गायो औ गिदिर गिदिरबो थायो फिसाबो थायो
जेनब गोलाव गोलाव आरो गुसु गथा
औ बिदिबो थायो आरो दा बिदिनो गिदिर जार फिसााजार बेफोरबायदिबो थाइबेंनि जादा थायो आरो दा बेखौ जोङो जायोब्ला देहानि गोबां साबजानाय मोनो दिनै जोङो दै गांदोंबाबो थाइबें थाइसे जाना होयोबाबो गोबां खामानि होनाय बायदि मोनो खायसे बेमार खामारावबो थाइबेंखौ जानो हायोबा खायसे बेमार खामारा हामो होननानै जोंङो मिथिना मोनो आरो दा बिदिनो थाइबेंनि थाइबेंखौ जायोबा सुगार बेरामफोरा मोजां जायो देरथायनिफ्राय जोङो आरायग' मोननो हायो होननानै जोङो गोबां मानसियानो बुङो आरो ओंखायनो जोङो बे थाइबेंखौबो जोङो देहानि देहा साबजानायनि थाखाय जोङो जानो गोनां जायो आरो बेखौ ओरैनो गोथाङैल' जाया नङा होमबा नोंथां बेखो जोङो ओंख्रि भाजा सबजि औ लाब्रा बेफोरबायदिबो जोङो बानायनानै जायो आरो
ओ
दा बिनि बादै नोंथाङा मा मिथिबावगौ बेनि बागै आङो फंनैसो बुंनो थाखाय नोंथांखौ आं खावलायबाय
जेनेबा थाइबेंफोरा जेनेबा दा गरम बोथोराव जेनेबा दा ओंख्रि बे माबाफोर गैया जेनेबा ओंखाम सोमजानानै जेनेबा थाइबेंआ दा मोनसे खाजि जाबाय आरो जेनेबा
औ
आरामसे माने बेखौ जानो हायो जेनेबा जेनेबा खाजि साजि गैयाबा गरम बोथोराव जेनेबा आजिखालि ओंखाम संखाम जानो हाखाया
औ
थाइबेंफोर मोनोबा जेनेबा एसेबाबो खहाब थिनो आरो
औ औ खहाबनायखौ जोङो लानो हायो आरो
जोगोनार बेफोरनियावथ' जेनेबा दा गोरलैनि आरो गोरानि बेलेग थायो गोरलैनि जानाया गोरलैयाव गोथावा बेलेग बोरायाव बेलेग
औ
इफोरबायदि जेनेबा गोरलैयावथ' बिगुरैनो जाजायो
औ
गैबाथाय जेनेबा आलुफोर दोङो ओरैनो बाथोन बायदि लाब्राफोर जाजायो बोरायबा बेलेग बेफोरबायदि
औ
मानो मिथिया आंबो होमबाबो जेनेबा एसे मिथिस्राबो जेनेबा जेरै जायो जेनेबा न' फराव जानायफोरखौ मिथियो आरो ओरै जेरै बा थोन जायो अबे मा माजों जाब गोथाव जायो बेफोरखौ एसे
औ दा जेनेबा ना बेदरफोरजोंबो जोङो संनानै जानो हायो
ओइ ना गोरान ना गोथां जिखुनु आरो
औ बेफोरदिजोंबो जोङो थावजोंबो एवनानै जानो हायो खारैजोंबो जोङो जानो हायो नोङा होमबा नोंथां ओम दा बिदिनो जोङो थाइबेंखौबो जोङो गोथाव थावनाय जोङो खहाबनायखौ लानो हायो आरो
ओं मोनसे बेफोरबो खाजि जाहैबाय थाइबेंफोरा गरम बोथोराव खिनथु मोजां आरो बे बुसथुआ न'फोराव गायना लायोबा एसे सहाय होयो आरो ओंख्रिफोरा दैज्लां बोथोर दा हास्लाबा नालाय
औ नोंथां
उफाय मोनो आरो
उम उम
बेफोरबायदि होनबा
औ दा बिदिनो थाइबेंनि अनगा गोबां आरो बि दिनो मैगं दंबावो जेनेबा खांख्रिखला खांख्रिखलाखौबो जोङो मम दा दैलां दिनाव
गला इफोरनि टाइम ना दाथ'
बैसाग दिनाव जोङो बैसागनिफ्रायनो जोङो खांख्रिखलाखौ आबाद मावजेनो आरो बे खांख्रिखलाया जाहैबाय बेदरनिफ्रायसो बिफां जायो नोङा होमबा खांख्रिखलाया बेदरखौ जोङो गायबाय गायनायनि उनाव हास सार हुसार होनानै जोङो बेखौ बैसाङाव बा हयथ' जेंसि जेंलायाव मानबाय होनानै बा दंफांफोराव मानबाय होनानै जोङो बिनि फिथाइ थायहोनानै बि खौ जोङो ओ जायो आरो फाजाबो जानो हाबाय ओंख्रिबो जानो हाबाय बिदिनो जोङो गोबां ओंख्रियावनो जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो दा बिदिनो औ बेखौ फाननानैबो जोङो ओ औ बेखौ फाननानैबो जोङो बेखौ आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो दा नोङो सेरसे ओ से केजि
उम
खांख्रिखलायाव जोङो थाम आगो आगो सिया गायोबा ब्रैजि बाजि बेफोरबायदियाव जोङो फनानै मुलामफा मोननो हायो आरो दा ओंखायनो जोङो खांख्रिखला फाननानैबो खेथि मावनानैबो जोङो सासे ओ मोजां मानसि जाहैनो हायो आरो नोंनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना बायनानै लाहैनो हायो बेखौ फाननानैनो बेफोरबायदि आरो जानायावबो जोबोर गोथाव जानानैबो जोङो बिराद मोजां मोनो। आरो खायसे खायसे बेमारावबो जोङो हामो होननानै जोङो मिथियो आरो
मोजां ओमफ्राय माबाफोरो न'फोरावबो एसे एनै सहाय होयो आरो जेनेबा मालाबा हास्लाबैयाव। हास्लाबैयाव जेनेबा मालाबा
औ बिदिनो जोङो गोबां रायलायनानै गोबां बेफोरबायदिनो ओ हमदांनो हाबाय मा मैगंया मा मुलाम फा जायो देहानि थाखाय मा खालामलाङो बेफोरनि थाखाय जोङो मोनदांलांबाय नङा होमबा नोंथां। दा बि बिदिनो दा जोङो समाबो बारा गोलाव गैला नामा नोंथां? दा दा जोङो हबा बेखिनियावनो जोङो जोंनि रायलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन जायो
औ सम मोनोबा जों दा दसे उनाव नङाबा गाबोनफोर जोङो रायज्लायफिननाय जानोसै होनोमबा दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ जागोन दे दे दे।